हेलौ नोंथां? औ नोंथां, खोनादों ना नोंथां? औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ आं फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां।
नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै एसे कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां जागोन। हागोन नोंथां हागोन आंथ' दा फ्रियैनोसो दंथ'यो।
औ औ। बिदिब्ला जों आबादनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां? बर'फोरनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायावनो।
बेथ' बिराद मोजां आयदा। जोङो बयबो बेखौ सावरायनाया बा मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो।
औ नोंथां औ। औ बेबायदिनोथ' जों बर' हारिया गुबैयै आबाद गाहाय हारि होनोलाय नोंथां। औ बेनो आबाद माइ आबादनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां। औ औ ओ बेबादि नो दाथ' ओ आबादखौ जों ओ गिबियाव आबाद मावनो थाखाय जों ओ खोथिया फोग्रोयो, नोङा होमबा नोंथां? औ औ औ औ बेबायदिनो जों आबाद मावनो था खाय खोथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लिखौ ओ दैयाव सोमनानै बस्थायाव खानानै बेबायदिनो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो।
औ।
हरनै हरथामसो। औ बेबायदिनो बे औ। माइज्लिया जेब्ला ओ दै-दैयाव सोमनानै दोननाय माइज्लिखौ जेब्ला बोखांना लाबो बेखौ जोङो माने गाजा बेरहोनो थाखाय ओ बेबायदिनो थालेर बिलाइ बा थास' बिलाइ बेबायदि जों ओ माने फेनस्रानानै खोबना दोननाय नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ नोंथां। ओ जेब्ला हरसेनि गेजेराव बा गाजाया जेब्ला ओंखारो अब्ला जों बेखौ खोथिया थेलि याव बेखौ फोनाय नुनो मोनो। बेबादिनो खोथिया फोनो थाखायबो जों ओ गिबियावनो खोथिया ओ दुब्लिखौ खोथिया फोनाय जि दुब्लि दब्ल' दबलखौ बे खौ जों मोजाङै ओ मोसौ हालजों एवनानै लानायखो नुनो मोनो। दोरोङारि खान्थि बायदिब्ला। औ बेबायदिनो जों मो जाङै ओ जेब्ला मैसै होनानै खोथिया फोनो जेब्ला दुब्लिया रिदि जायो अब्ला जों बे गाजा बेरनाय ओ माइलिखौ लाबनानै जों बेवहाय फोनाय जायो।
नंगौ।
औ-औ-औ बेबायदिनो खोथिया फोनाय खामानिया जोबखांनानै जेब्ला खोथियाया फुनो टाइम‌। जायो अब्ला बे खोथिया फुनाय। औ बे-बे खोथियाखौ फुनानै ओ जायगा लाना जायगा जों ओ माइ गायनायखौबो ओ गोबां। रोखोमनि मोननो हायो ओ जेरै दै। जे जि जायगायावहाय गोबां दै थायो बेबायदि जायगाफ्राव बा बेबायदि ओनसोलफ्रावहाय। जों ओ खोथियाखौ फुना लाग्रोनानै खासिया गायनाय। अ बेखौबो जों मोनथिनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां ओ बेबायदि खासिया गायनायनि अनगायैबो जों बेबायदिनो लेवसिया गायनाय। बेखौबो मख'नो नांगोन ओ बेबायदि। नो लेवसिया-लेवसिया बा ओ खासिया खोथिया माने माइखौ गायनो थाखाय। जों एसे जायगायावनो। बेबायदिनो बेखौ जों रोजोबै गायनानै दोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां ओ बेखौ गायना दोननायानो जाहैबाय ओ‌ जेब्ला दैया रानो। ओ जि जायगायाव गायगोन बे दफोद। फोथारा जेब्ला रानगोन दैया अब्ला जों बे खोसिया बा लेवसिया गायनायखौ जोङो। फुना लांनानै बे बोथोरावहाय जों गायहैनाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ!
औ। ओ।
आरो औ‌। बे माइखौ बेसे गोबावनि उनावहाय मोननो हायो नोंथां? जे जोङो माइ गायनानै दोननायखौ। ओ बिसिबां दानसोनि उनावहाय बिनि फिथाइखौहाय हाहैयो?
ओ बेखौथ' जों ओ दा।
दानथाम बा दानब्रै।
दानथाम, दानब्रै औ नोंथां जेरै खाति काति मासनिफ्राय जों। आथिखालावहाय माइ हानायखौ नुनो मोनसै।
औ- औ।
औ नोंथां ओ।
नंगौ।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलजोंबो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ। मावनाय जायो नोंथां जेरैहाय नोंथाङानो। बुंलांखाबाय दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा माइनि आबादखौ फ्रायानो बांसिन। सिन गायो आरो आरो मेसें बोथोरावहाय जोंना। दङ' जेरै आलु बा, बेसर बा, सिबिं। नंङाबा ओ। जेरै दंबावो जोंना मा होनो बेखौ देमसिनो। आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि। बिदि जोंना आबादफोरखौ जोङो मावो आरो बोथोर नायै बोथोर। बा जोंहा मेसें बोथोरनिखौ मेसें। सें बोथोराव दैज्लां बोथोरनिखौ दैज्लां बोथोरावहाय बेफोरबायदि। ओ आब मा होनो? आबहावाखौ नायनानै बा। जोंनि बे अखा-अखाखौबो लायो जाहैबाय ओ जे टाइमावहाय जोंना अख। अखा बख्रा जायो अब्ला जोङो। ओ माइफोराथ' बे दख्लाफोरनिया गायजायाना गोबां बि। ग्रोब बाना होनानैहाय ब माइफोरखौबो गायनो हायैखौ जोङो नुनो मोनो आरो! आरो जोंना दंबावो जेरैहाय गयनि आबाद बा ओ थालिरनि आबाद आरो नङाबा लेबुनि आबाद बेफोरबादि बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जे दानि सुबुंफोरा मावनो रोंबाय। बा जोङो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनामोन आ रो बांसिनानो खालि माइनि आबाद बा आलुनि आबाद बा बेसरनि आबाद बेखौल'सो जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बे लेबुनो बा बैग्रि लेवानो बेफोरनि आबादखौबो जोङो बांसि नै मावनायखौ नुनो मोनसै आरो दा जोंना गयनि आबादाबोथ' बिराद मोजां आयदा बियो। ओ जिहेतु गया खेबसे गायबाथाय बियो बोसोर बोसोरैहाय फिथाइ होबाय थायोबा जोङो रांफोर आरजि बाय थानो हायो आरो। जोंना गय गायनायावहाय बांद्राय फैसा थाङाबो बुंनांगोन आरो। ओ जे जिहेथु बेखौ गा ओ फुलिखौबोथ' न'आवनो बानायखायो जाहैबाय आरो गायनायाबो गावनो गायबाय बिनि जाहोनावहाय जोङो बेवहाय बांद्रायहाय रांफोरबो गारनांगौ जाया आरो। आरो बियो बोसोर बोसोरैथ' थाबाय थाखायो जाहैबाय
औ
फाङा बिनि थाखायनो गयआ बिराद मोजां आबाद होननानै आं सानो आरो। दा नोंथांमोननिथिंजायबो बे गयनि आबादखौ गायोना नोंथां?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबादिनो ओ गुबुन ओनसोलाव गायनाय बाय दिनो जोंनिथिंबो बेबादिनो गयनि आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आ थिखालावहाय न'नि बारि बागान बिनि थाखाय बा न'खरनि रांखान्थिखौ हालोदखो मोजां खालामनो थाखायबो जों ओं गय आबादखौ औ मोनसे राङारि अनसुंथाइ हिसाबै जों मावनायखो नुबोयो आबादखौ!
ओ नंगौ नोंथां! बयबो जे गावनि ओ न' खाथिफोराव हा खालि थानायबा बेयाव हाय आबादफोरखौ मावनानै जानांगौ आरो नङाबाथ' जोङो बे हाथाइ बाजारनि गुबुन ओ मानसिफोर फाननाय आबादफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयोबा बा ओंख्रिफोरखौ जोङो बायनानै लाबोबा बिसोरथ' गोबां रोखोमनि मुलि एबा हासारावथ' होयो जोङो बेखौथ' बयबो मिन्थिजोबखायो बिनि थाखायनो हायोब्ला गावनि न' बा ओ हा खालि थायो ब्ला बेवहाय जोङो गायनानै जायोब्ला जोङो बांसिनैहाय गावनि देहाखौहाय थाजिम बा गोख्रोङै लाखिबाय थानो हागोन आरो नङाबाथ' दानि जुगावथ'- ओ जेबो बोथोरानो गैला गासिबो मैगं खौ दैज्लांनिखौबो मेसेङाव मोनहैयो बेफोरबादि जाग्राखौ जोङो नुनो मोनबाय जेरैहाय मेसेंनि मैगं- टमेट'फोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोरावबो नुनो मोनसै बा कफि बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां!
औ नोंथां नोंथांनि नोजोरावहाय ओ जोंनि बे गोदोनि दोरोङारि माइ आबाद मावनाय बे माइ आबाद मावनायाव नोंथांनि नोजोर नोजोराव बा नोंथांनि ओनसोलथिं माबा सोलायनायफोर नुनो मोन्दों नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां बेखौथ' बुंनांखागोन। मानो होनब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंना आबै आबौमोना बिसोरो मा मोसौनि बा जोङो नांगाल मैफोरजोंसो जोङो हालेवनायफोरखौ नुनो मोनोमोन। आरो हौवाफोराबो आलिखौहाय खदाल लायै लायै बेफोर आदब खान्थिजोंसो बिसोरो आलिखौबो खोयोमोन आरो नाथायबा दानि जुगावहाय जोङो नुनो मोनो जे ट्रेक्टर फोरजों आरोबाव जोंना ट्रेक्टरानो आलिफोरबो दाननायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ नोंथां।
बैफोर जे मोसौनि आदबजोंहाय मा होनो बेखौ हालेवनाया बियो गोबां सम नांगौमोन आरो जोंना। नाथायबा दानि बे ट्रेक्टर जिहेथु जोंना गोदानै फैबाय बिसोरो मा सानसेयावनो गासिबो हाखौ हालेवजोबनानै फोमोननानै होनो थाखाय रेङि जासै आरो बेनि थाखायनो दा बांसिनैहाय मानसिफोरा बे ट्रेक्टरजों हालेवनायखौहाय बाहाय सिननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि नोजोरावहाय जे जों आबाद मावनायाव ट्रेक्टर जे बाहायबाय बे ट्रेक्टर बाहायनायाव जोंनि बे फोथाराव थानाय बायदि जिउसाफोरा मायबा खहा जादों बा मायबा गोहोम गोलैदों बे नोंथांनि नोजोरजों एसे फंनैसो
औ नोंगौ नोंथाङा हागोन दा जोंना ट्रेक्टरजों हालौनायनि जाहोनाव गोबां रोखोमनि खहा जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै। जेरैहाय जोंना गोदोनि दिनावहाय बे साम' लादाय जायखौ होनो जोङो बे साम' लादायफोरा जोंना गोबां रोखोमनि मोननो हायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय। नाथायबा मा दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजों हालेवनायखाय बे गासैबो हानि सिङाव थानाय बा दुब्लिनि सिङाव थानाय साम' लादायफोरा ट्रेक्टरजों हालेवबाथाय थैजोबो आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो फिसा उजिनो हायियावहाय दा जोङो साम' बा लादैफोरखौबो मोननोनो थांलिया। आरोबाव जोंना जेरैहाय दैयाव थाग्रा ना बा जोंना एम्बु बेफोरखौबो जोङो खम जालांनायखौ नुनो मोनसै। जिहेथु बे ट्रेक्टर हालेवबा होनोखि बे नाफोरा खर' गिदिङो थैयो होननानै बुङोथ' बिनि जाहोनावहाय दा नाफोराबो थैजोबनानै बिसोरो जोलैखौनो होनो हाला बेनिखायनो जोङो दा नाखौबो एसे खम बिबाङावहाय मोननो हासै।
औ नोंथां।
औ। दा नोंथां मोननि थिंजायबो आरोबाव गोबां रोखोमनि समनि आबादफोरखौथ' मावखायो नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोल हाल जोंबो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावबावो जोङो बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाला जाहैबाय। बे दसे समनि गेजेरावहाय दा नोंथांजोंहाय आङो बे आबादनि सायाव सावरायलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां उन समावहाय नोंथांजों बेबायदि सावरायलायनो मोनफिनगोन होननानै। मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां। गोजोन्थों।